हेलै
औ।
ओ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों ना? औ दा ओ नोंथांनाव आं कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय। ओ जोंहा बर'। हारिनि ओ माखासे गाननाय जोमनाय। बेफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादों। दा राय्लाय जागोन ना नोंथां?
राय्लायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ दा बिदिब्ला आं नोंथांनावनो। माखासे ओ बर' हारिनि जे गाननाय जोमनाय। बेफोरनि सायाव माखासे मिथिनो लुबैदों आरो दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला
ओ नोंथां ओ जोंनि। बर' हारिया जे मोनसे गावहानो आंगो गानग्रा जोमग्रा। दोरोङारि गानजोमफोर दङ
औ नोंथां।
आइजोफोरा आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा आरो हौवाफोरा हौवाफोरनि गानग्रा जोमग्रा आलादा आलादा दंखायो जेरै आइजोफोरनि गानग्रा हिसाबै जोङो दोरोङारि गानजोम हिसाबै जों मोननो हायो दख'ना। दखनाखौ जोंनि बर आइजोफोरा गानो दख'नाखौ जोङो ओ गुबैयै मोननै बाहागोआव। मोननो हायो बेनो जाबाय। अग्रं दखना आरो लांगा दखना अग्रं दखनाखौ ओ दानि बाक्सा जिल्ला बरपेटा आरो ओरै सानजानि सानजारि सुबुंफ्रा। बांसिन गारनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेजोंनो लोगोसे। अग्रं दखनाखौहाय खामानि दामानि मावनाय जेरै माइ गायनाय। बा न'खराव सिथला सिबनाय थोरसि ल'था सुनाय न'राव ओरैनो। थानाय बैफोर समावहाय जोङो अग्रं दखनाखौ जोङो गान्नाय नुनो मोनो नाथाय लांगा दखनाखौहाय जोंहा
ओ टाउन सहराव बेरायनाय बा फुजाफोरबो होनाय फेस्टिभेलफोराव गाननाय
हाबा खेराइफ्राव गाननाय बेफोराव जोङो लांगा दखनाखौ गाननाय नुनो मोनो ओ अग्रं दख'नाया बस्था बादि जायो ओ। सावसे हान्थुसिमल बांद्राय गोलावद्रायबो नङा बेखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा गानो आरो गासैबो आइजो। फोरानो आइजोफोरखौनो जों गाननाय नुनो मोना अग्रं दख नाखौहाय बांसिन जोंनि आइजोफोरा। ओ लांगा दख'नाखौ गानो दा लांगा दख'नानैनो मोनसे बाहागो जोंहा। आरो मोननो हाबावो जाय दखनाखौ जोङो ओ हाबा होनायाव हिन्जाव गोदाना गाननाय जायो बे दख'नाखौ जोङो। दखना थावसि होननानै बुंनाय जायो नोंथां
औ नों-
बे दखना थावसिखौहाय जो जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाय समाव जोंनि बर' हारिया
औ।
ओ गामि दानानै संसार बा समाज दानानै। संसार जालायबोनो रोंदोंमोन हाबा हुखा जालायबोनो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो जोङो दख'ना थावसिखौहाय जों हाबायाव गाननाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाबायावनो। जोमनाय अरुनाासि हिनजाव ओ गोदान खाख्लुमग्रा बेखौ जों नुनो मोनो। दा जोंनि बर'फोरनि गानग्रा जोमग्रा हिसाबै। दख'नायाव गोबांथार बिथिंनि माखासे आगरफोर एरनानै। जोंनि बर'फोरा ओ गाननाय जायो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बर'। फ्रा गावनि आखाइजोंनो नआवनो दानानै गाननाय जायो गोदो गोदाय जोङो बांसिन ओ साल गान्दैजों सालनि थादजों जोङो गावबा गावनि आखाइजोंनो जि दानानै गाननाय हुदे दङमोन। नाथाय बैफोर हुदाफोरा आथिखाल समावहाय एसे खम जाबोनो हमबाय। आथिखालाव जोङो ओ जिफोरखौ दायोब्लाबो जोङो मेचिनफोर जों दानायखौ नुनो मोनसै ओम गोदोनि दिनावहाय। आखाइजोंनो दाननानै गानोमोन दा जोङो दख'नाफ्राव गोबांथार आगरफोर एरनानै गानो जेरै हाजो आगर आ थाइगिर बिबार आगर खामरेंगा आगर फारौ मेगन आरो बेबायदिनो गोबांथार जों आगरफोरखौ जोंनि गाननाय सिफोरावहाय एरनानै दानाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोमग्रा फास्रा हिसाबैबो जों गोबांथार ओ गुबुन गुबुन आगरफोरखौ जोङो एरनानै गाननाय जोंहा हुदाफोर दङ दा आथिखालाव गोबांथार गोदोनि आगरफोरनिख्रुइ आथिखालाव गोबां गोदान गोदान आगरफोरखौ जों दिरुननानै जोंनि जिफोरावहाय एरनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि आगरफोरजों जोङो बांसिन समायफ्लेनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो दख'नाखौहाय इन्दि खुन्दुंनिफ्रायबो दानाय जायो नोंथां जाय इन्दि खुन्दुंखौ जोङो इन्दि एम्फौनिफ्राय ओ मोननाय जायो इन्दि एम्फौखौ जोङो फिसिनानै न'आवनो फिसिनानै बै एम्फौआ थोबनाय फिथोबनिफ्राय जोङो ओ खुन्दुंखौ दिहुननाय जायो बे खुन्दुंखौ जोङो खारदै होनानै जोङो रुनाय जायो नोंथां फिथोबखौहाय रुखांनायनि उनावहाय जोंहा थावख्रिजों थावख्रिजों बै इन्दि ओ फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिरुननाय जायो बेबायदिनो जोङो इन्दि खुन्दुंखौ दिरुननाय जायो बे इन्दि खुन्दुंजों जोङो फास्राबो दानानै गानो आरो खायफाया दख'नाफोरबो दायो दख'ना बे इन्दि खुन्दुाहाय इन्दि खुन्दुंजों दानाय जिया गोजां बोथोर बोथोराव गुदुं जायो आरो गोलोम बोथोराव एसे थान्दा जायो होननानै गोबांथार गानग्रा सुबुंफोरा बुंनो थिग बेबायदिनो जोंना हौवाफोरनि गानग्रा हिसाबै जोंहा गामसा गामसायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि गानग्रा गाहायाव गानग्रा गानजोम बेनो जोंनि दोरोङारि गानग्रा बेजों लोगोसे जोंहा बर'नि मोनसे नेेरसोन फालि दङ। बेनो जाबाय आर'नाइ बे आर'नाइयावहाय जोङो हाजो आगर एबा दिंखिया आगरखौ जोङो एरनानै गाननाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि माखासे जि गानग्रा दोरोङारि गानग्रा गानजोमफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। दां नोंथांनियावबो जोंनि बर'नि दोरोङारि गानग्रा जिफोरनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दा जोंहा बर'नि दोरोङारि जि गानग्रा बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला, जोंहा ओ आइजोफोरनि थाखाय जोंहा दङ। दख'ना।
उम।
जोङो बर' आइजोफोरा गाननाय जायो। जोंहा बिब्दिनो गामि ओनसोलाव ओ गोदो- गोदाय आबै -आबौनि समाव एबा दासिमबो खायफा -खायफा दं। ओ जोंहा न'आवनो बे दख'नाखौहाय ओ दानानै गाननाय जायोमोन। जेरै जों खुन्दुंजोंनो जोङो जि दाग्रा जेरै सालखुन्था ओ बेबायदिनो जों खुन्दुंजों ओ दानानै बेखौ जोङो, ओ न'आवनो दाना गाननाय जायो। आरो बेहाय गोबांथार आगर एरनानै होनाय जायो। जेरै जोंहा दं ओ हाजो आगर, ओ फारौ मेगन आगर। ओ दिंखिया बिबार आगर। ओ बैग्रि बिबार आगर, बेफोरबाय आगरखौनो जोङो बैफोर दानाय जे दख'ना दानाय, बेयाव जोङो एरनानै होनाय जायो आरो, बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन ओ रंनि ओ दख'नाखौ दानो हायो। बेफोरबायदिनो जों ओ दानानै ओ गोदो -गोदाय आबै आबौमोनहा गानबोदों आरो। दानि समावथ' बैफोरबायदि ओ जि दानाय एबा थावख्रि लुनाय बेफोरबायदिया लासै- लासै गोमाबोनो हमगासिनो। मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिया गोबाङानो खमसै। आरो खायफा -खायफा गामियावथ' बेफोरबायदिखौ नुनोनो थांला। ओ बर' हारिनि गानग्रा हिसाबै जोंहा बेफोरखौ ओ गाव -गावनि न'आवनो ओ दानो सोलोंनाया गाहाम आरो। जोंहा बेबायदिनो ओ हौवाफोरनि थाखाय दङ जोंहा गाननो थाखाय गामसा। जेराव जों बेखौबो न'आवनो दानानै जों गाननो हायो। बेखौ जोंहा ओ गोथां खालारनि ओ दानाय जायो। जेराव जों बांसिनानो ओ गोथां खाालारखौ गाननाय जायो। गोथां रंखौ बेनिफ्राय जोङो गुबुन- गुबुन रंबो दानाय जायो। ओ बेनि अनगायै जोंहा ओ बर'नि मोनसे सिनायथि नेरसोन होनजागोन। जेरै- जोंहा बर'आव आर'नाइ होनो बेखौ जोंहा ओ माखासे ओ हाजो आगर, ओ फारौ मेगन आगर बेफोरबायदिखौनो जोङो मिथिंगानि माखासे नुथायखौ जोङो लानानै बे आर'नाइखौ जोङो दानाय जादों जेराव जों बे आर'नाइजोंनो बर'नि मोनसे सिनायथि नेरसोन बेयो जोंहा बे आर'नाइखौ मेल मिथिं दावथिं बेफोराव लोगोसे सोरबा सुबुङा गावनि थांखियाव जाफुंसारनो हानाय बैफोरखौ जोंहा मान बावनो थाखाय जोंहा बे आर'नाइखौ बाहायनाय जायो जेराव जोङो मेल मिथिङाव थाङोब्ला जोङो गिदिर गोलावफोरनि बोसोन लानो थाखाय जों बैफोरबायदि सुबुंखौ जोङो लिंहरनानै बे आर'नाइजोंनो जोङो ओ गोदोनायाव जों गानहोनानै जों बिथांमोनखौ बरायनाय जायो मान बावनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो आर'नाइखौ बाहायनाय जायो। लोगोसे जोङो ओ माखासे मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानाय बेफोराव जोङो जोंनि बर' हारिनि जे गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना ओ लोगोसे गामसा आर'नाइ बेफोरखौनो जों गानै गानै ओ रंजानाय बाजानायाव जों बाहागो लायो लोगोसे ओ जोंहा बैफोर बायदि जे माखासे ओ मेल मिथिंफ्राव रंजानाय मोसानाय बैफोराव जों मोसानो थाखाय जों बैफोरखौ ओ दख'ना एबा गामसा आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जों मोसानाय जायो आरो।।
औ नोंथां
दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला गुबुन हारियाबो जोंखौ जेब्ला जों दख'ना एबा गामसा नङाब्ला जों आर'नाइ बैफोरखौ लायोब्ला जों बर' हारि होननानै जों सिनायथि मोननो हायो आरो। दा बेनोसै नों ओ आंनि बर' हारिनि जे गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव नोंथांनि सिम आं बेखौनो फोरमायहरबाय
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा सावरायनायनि समावबो जाबाय बिदिब्ला जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों साबायखर।
औ नोंथां दे जाबायबा